खोननो नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
हेल'
औ खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां
बावाव खोनादों नोंथां
औ औ अ अब्ला मोनाबिलिनि खुलुमनाय आ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ आंबो नोंथांनिसिम जासिह्ररनाय थाबाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां
औ अब्ला आं नोंथांनिसिम कल खालामनाय जाहोना जादों ज मोनसे टपिक लाना फैदों बेनि बागै बै सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन हागोन नोंथांमोनखौ
औ दे अब्ला बिदिब्ला जों सावरायनोसै दानाय लुनाय बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै जों सावरायनो लानोसै ना अब्ला गिबियावनो गिबियावनो आङो फोरमायग्रोनोसै बर'नि दानाय लुनायखौ माबायदियै दानाय जायो माबायदियै गाननाय जायो बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों अब्ला बर'नि दानाय लुनाय होनब्ला जों मिथिखायो बर'आ मोनसे गिदिर हारि बर' आइजो फोर्रा जेरावबो आखा फाखा दानाय लुनाय ना हमनाय मेगं थाइगं नागिरनाय बेबायदिनो गासै सैबो बेलायाव मोसानाय मुसुरनायाव गासैयावबो बर' आइजोफ्रा जेरावबो आखा फाखा होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमब बानोथांओ बेबदिनो दिनै बर'नि दानाय लुनायाबो गोबां जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना थावसिफोरा गोबां ओम बयनिबो नोजोराव नोजोर गोनां माने बयबो माने जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना
औ
खौ गामसाफोरखौ नुबाथाय गुबुन हारिफ्रा गोबां गोमोयो आरो ओ बेबायदिनो बेफोर दख'ना खौ जिफोरखौ माबायदि दायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों गिबियावनो जों ओ दख'ना बा गामसा बा सादेर दानो थाखाय गिबियावनो नों साल खुन्थाफोरखौ न'आव दानायनि थाखाय ना न'आव गावनि आखाइजोंनो दानोबा गिबियावनो सालखुन्था मोनब्रै जों गायनाय जायो बेनि उनाव जों बे जिखौ दानो थाखै थारहाल साल
औ नोंथां
गान्दै बेफोरखौ जगार खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे जिखौ दानो थाखै
औ
माखु नाङो जेनथेर नाङो बबिन सलथा नाङो दा बेफोरबो आइजोफ्रा ओ दानाय लुनाय गोबां रं बिरंनि गोबां समायना रमायना आगर फालिफोरजों दानानै गाननो हायो आरो बेबायदिनो ओ दख'नाफोरखौ माबायदि दायो सादोरफोर खौ माबायदि दायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों अब्ला दख'ना गांसे दानोबा माबायदि दायो ओन ओ गिबियावनो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों बेबायदिनो जि दानोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि खुन्दुं थायो बिदिनो पलिस्टार थायो माथानि खुन्दुं थायो मासराइस थायो सानाय थायो बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि इन्दि खुन्दुं थायो नों बबे मोनसे खुन्दुंखौ दागोन बेखौ नोंथाङा सायख'नानै बिनिफ्राय दानो हायो आरो बेबायदिनो दिनै माथा माथा दख'ना दानोबा गिबियावनो जों माथा खुन्दुंखौ लाबोनानै ओ मा होनो ओ बेखौ इंखुर बा माइरं होनानै बेखौ संग्रोनाङो दै बुरजा होनानै संग्रोनायनि उनाव बे खुन्दुंखौ बे दैयाव सोमनानै ओ बेखौ मोजां आखाइजों से सुफननानै सान्दुंङाव फोरानो आरो बिनि उननिफ्राय ओ बेखौ मुस्रा सानानै बिदिनो जि सोंनानै दानाय जायो आरो ओ बेयाव जाया गोसो बेखौ आगर गोबां आगर फोर होनानै दानो हायो जेरै गोबां आगरफोर बर'नि आगरफोर हाजो आगर लावि लाव बेगर आगर मुफुर मुफुर आफा ओ बैग्रि बिबार बेबायदिनो दाउराइ मोख्रेब माख्रि आग'र फारि मैगन बेफोरबायदि गोबां खिसिमनि आगरफोरजों दानानै गोबां समायना रमायना आगर फालिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा दानो हायो आरो बेबायदिनो हौवाफोर नि गाननाय जोमनायनि बेलायाव गामसाफोरखौ दानाय जायो आर'नाइ फालिफोरखौ दिनै गोदोनायाव लानो थाखै बा ओ खर'आव खावखानो थाखाय बेबायदि ओ बानायनाय जायो आरोना बेबायदिनो आरो गोबां दिनै दख'नाफोर जेरै इन्दि इन्दिनिफ्राय लानानै गोबां मोजां मोजां इन्दि फालिफोरखौ दानाय जायो। दख'नाफोरखौ दानाय जायो आरोना बे दानायफोराव गोबां ओ दानि जुगावथ' जोंनिया ओ गाव आखाइजों दानायनि अनगायैबो बांसिन गोदान दिनै बिगियान जुग जानायखाय गोबां मेसिननि आदबफोरजों मेचिननि दानायफोरखौ गोबां गाननो हमो अब्लाबो
औ।
गावनि आखाइजों दानाय बर' बिमानि आखाइजों दानाय दख'ना गाननाय सादोरफोरनि बायदि गोबाव लास थिं माने गोबाव जोरनायखौ मोननो हाया आरो। बेबायदिनो मेसिनजों दानायाबो गोबां रमायना समायना रमायना गोबां दख'ना फालिफोरखौ मोननो हागोन नाथाय गावनि आखाइजों दानाय दख'नाया जेसेबां गोबाव जोरगोन बेबायदि जों मिस सिनजों दानायखौ जों जोरनो जोरनाय मोना जिया गोबा जागोन आरो खुन्दुंफ्रा बेलेग जागोन आरोना बेबायदिनो गोबां किसिमनि ओ दानाय जायो जेरै आर'नाइ फालिफोरखौबो जों ओ मानसि गिदिरफोर फैब्ला बा आलासिफोरनो बरायनायाव होनो थाखै बे मोनसे बर'नि आंगोसिन मोनसे गिदिरसिन बे आर'नाइ होननाय सादोरा बेबायदिनो बर' फ्रा गोबां दानानै मेचिनजों दानाय आखाइजों दानायफोरजों गोबां बेफोरखौ मान होनायाव बरायनायफ्राव जों बाहायनो हायो आरो। दा आं नोंथांनियाव ओ फंनैसो ओ सोंनो सानदों जे ओ जोंनिथिंजाय बेबायदि ओ गोबां आखाइजों दानाय दख'नाफोरखौ मोननो हायो दा नोंथांमोननिथिंबो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो दा सिमहालागै आखाइजों दानाय लुनायफोरखौ बाहायो नामा?
औ नोंथां औ औ नोंथां औ। जाहाथे नोंथाङाथ' नोंथांमोननि ओनसोलजों दानाय लुनायनि बागै गोबाङैनो आंनि सिगाङाव फोरमायलांबाय नोंथां। मोजाङैनो जों बर' फ्रा माबायदि जिफोरखौ दायो माबाददि जोङो माबायदि रो खोमै जिफोरखौ दानानै जोंहा आगर एरो आरो माबायदि जों जि दानानै जिउ खुङो। दा बेबायदिनो नोंथाङा आंनि सिगाङाव गुवारैनो फोरमायलांबाय आरो जोंहा जि दानायाव नोंथाङा मा मा जेरै आगजुफोर एबा आइजेंफोर बाहायो जेरै नोंथाङा बुंबाय जेनथोरनो बिदिनो बायदि बायदि माखुनो बेबायदि बुंबाय आरो नोंथां थिग बिदिनो जों मिथिनोबो माबोरै फोरमायो ओ माबोरै जि दायो होनना बुङोब्ला आंथ' बारा इसिग्राब मानि आइजोफोरासो बे बुस्थुखौ बांसिन बाहायो नालाय मिथिजोबा नोंथां बेनिखाय औ। नोंथांनो आङो एसेबाबो माखासे जेरै आं मोनथिनाय जोंनि सोलजों माबादि दायो आरो जिफोरखौ आं नोंथांनिखौ फोरमायनानसै आरो नोंथां। जेरै नोंथाङाबो माखासे सिगाङाव फोरमायखांबाय नोंथां जेरै जोंहाबो जिफोरखौ जोङो गाब बांसिनैनो आथिखालाव जोङो नाथाय मेसिनफोरजों जों दानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। जेरै जोङो गामि ओनसोलफ्राव दाबो जोंनि बर' बिमाफोरा जोङो बिदिनो गोदोनि बायदि जेरै थाद खालामनानै इसान सोंनानै बेबायदि जिं जि दानायखौ जों गामि ओनसोलफ्रावसो नुनो मोनसै आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो आथिखालाव जों ओ बांसिन एबा दिनै बिरोंदामोननि गेजेरजों जोङो ओ नोगोर ओनसोलफ्राव जोङो जि दानाय जेरै गिदिर गिदिर वेभिं खुलिनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव दाबो दङ आरो नोंथां जेरै जि गिबियावनो आङो आंनि नुनायाव जेरै जोङो जोंनिजों मारै दायो होनोब्ला जिफोरखौ आङो खुन्दुंफोरखौ सोंग्रोनाय नुयो आरो। माथा बेबायदिनो माथानो बिदिनो माबायदिनो बिदिनो सुथिनो मा होन बिदि सोंलाय आरो नोंथाङा बिदि सोंनानै जोङो जे अब्ला थारफ्राव बिदिनो थारफ्राव जोङो बहायनानै जेरै बेफोरखौ जोङो दानायखौ नुनो मोनो बेयावनो जोङो खोनानो मोनो जोंनि बर' दख'नानि आगर आफ्रा माबायदि माबायदि होननानै बुङोबा जेरै हाजो आगर फारौ मेगन आगर दाउस्रि मोख्रेब आगर। जेरै बिदिनो बुदाम आगर बिदिनो बा बे बायदि बायदि रोखोमनि मिथिंगानि आगरफोरखौ जों बर' सुबुं सुबुंफ्रा दख'नाफ्राव एरो होननानै जों मोनथिदों आरो नोंथां जेरै जों आ ओं गुबैयै नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै आखाइजोंनो जों गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जेरैबो रोंखा राखा गावनो जेरै दानाय लुनाय गावनो खुन्दुं बानायनानै जोङो खुन्दुं सोंनानै इसान सोंनानै जों गावनो दायो बेबायदिनो जोंहा बर'फ्रा आगर बेफोरखौबो जों गावआनो गाव जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै माबाफोर दाउ बिरलाङोब्ला बेफोरखौनो
बेफोरनि गेजेरजोंनो आगर एरखाङो आरो अबेबा मिथिंगानि स समायना बिलाइ बेफोरखौनो नुयोब्ला आगर एरखाङो होननानै जोङो नुनो मो खोनानो मोनदों आरो नोंथां गोदो गोदोनिफ्राय नो नाथाय दासिमबो जों नुनो मोनो आगरफ्रा जोंहा मिथिंगाजों बांसिन सोमोन्दो गोनां जेरै जोंहा जोंनि बर'नि जेरै मुंदांखा फालि जेरै जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा आर'नाइ फालि गनायथि मोननाय फालि हिसाबै जोंहा जेरै जों बे फाललिखौ मान बावनाय जेरै गिदिर गिदिर आलासिफोरखौ मान बावनायाव जों बाहायग्रा फालि महरै जोंहा आर'नाखौ जों बुंनो हायो।
जों गुबै आर'नाइफ्राव जेरै जोङो हाजो आगर जेरै हाजो आबोथ' जोंहा मिथिंगा जेरै मिथिं गा बिखा हाजो जों बेखौबो जों जोंनि आर'नायाव जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो दाउसा मोख्रेब जोङो बेफोरखौ खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोंनि ओनसोलजों बिदिनो दाबो गोबां गामि गफाफ्राव आखाइजों दानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा आरो बेबायदिनो बुङो बा जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा हुदा दंखायो जे जोंहा बर'फ्रा खोनानो मोनदों आबै आबौनि समाव जों बर' गोदोनि समाव राजाफोर दंमोन नोंथां जेरै राजाफोर दंनाय समाव समाव जोंहा जेब्ला गावनि-गावनि गावनि जेरै हौवाफ्रा एबा दावहायाव थांनो नागिरब्ला हरसेनि गेजेरावनो इसान एबा खुन्दुं सोंनानै जोङो फालि दानानै खर' खावखानानै हरोब्ला दावहायाव देरहाबोयो होननायखौ जों खोनानो मोनो आरो नोंथांजों बेफोरखौनो नाय नोजोर बोयोबा जोंनि गेजेराव दासिमबो जोङो दानाय लुनायाव जेनाखै होननानै जोङो ओ बुंनो हायो आरो नोंथां होमबाना थाय आथिखालाव जोङो मेसिनफोरजों दानायफोरखौबो नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि बर' समाजाव जोङो आइजोफोरा दानाय लुनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायफोर खौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दानाय लुनायनि गेजेरजों गोदोनिफ्रायनो जेरै रांखावरि आरजिनानै गावनि न'खरखौ सामलायबो दों नाथाय जों दासिमबो नुनो मोनो बेफोरबायदिखौनो ना नोंथां जेरै गिदिर-गिदिर गामसा बिदिनो आर'नाइ फालि, दख'ना
औ।
बेफोरखौ दानानै जों बर'फोरा। फाननानै जेरै गावनि न'खर सामलायनाय जेरै फिसा फिसौखौ फरायनायफोराव जोङो माखासे हेफाजाब होनाय आरो। गावनि हौवाफ्रा हास्लाबियाव जेरै रांखावरि जेंना फो गु सुफुंनाय जों बेफोरखौनो जों दानाय लुनायनि गेजेरजों जों बर' समाजाव। नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा बे दानाय लुनायाव जोंहा बांसिन औवाफोरनि आगजुखौ बाहायनाय नु नुनो मोनदों नोंथां औवा आरो दंफां जों बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो। होमबा जों नोंथांजों बिदिनो दानाय लुनायनि बागै गोबांनि सावरायबाय आंहा थ' बांद्राय इसिग्राब मानि गियानबो गैया दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा आंनो। मोजाङैनो फोरमायना होबाय बिनि थाखायनो रोजा-रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। ना मा होनो नोंथां औ-औ-औ जोंनि दानाय नों बाखै सावरायनो थाखाय एसेनो एसै ना नोंथां
औ-औ दे गोजोनथों दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।